नोंथां खुलुमबाय नोंथां, गोजोन गोजोन बेलासेनि हामलायहरनाय थाबाय नोंथां,
औ नों बेलासिनि हामलायथि हरनाय थाबाय
ओइ नोंथाङा माबोरै दं?
औ आं दासान्दिहाय जोबोर मोजाङैनो दं।
औ नोंथां ओ नोंथां आं फन हरनायनि जाहोना बर'नि जानाय लोंनायनि से
बागैसो अ सावरायनो औ औ हागोन नोंथां, सावरायजागोन दे नोंथां,
औ नोंथां, ओ जिहेथु जोंनि बर'नि जानाय लोंनायानो जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'नि सोलिबोबाय थानाय जेरै जों समाय सबायजों साम, जायो, नारजि जों अमा बेदर लागा अनस्लाजों दाउ, नाजों, औवा मेवाइ लोगोसे आरो लाथा, एम्फौ, फिसिनाय
औ।
बेफोरखौ जों ब'र सुबुङा गोदो गोदायनिफ्रायनो एंगारहायै एंगारहायै मैगं, लोगोसे आरो खारौ खान्दाय बिबार ओ जोंनि बर'फोरनि जि जि सामजों सबाय ओंख्रै बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन आं फोर
औ। औ नोंथां बुं। नंगौ नोंथां।
ब्लास आरो जा लकेल, साम बेफोर गासैबो जाखायो। बिदिनो जों सामखौ मायाव मोनो होनोब्ला जोङो बे सामखौहाय जोङो दुब्लि फोथार जेरैहाय दैमा हाखर फुख्रि बेफोरावसो मोननाय जायो। सामखौ जोङो दाम दां दांग्रोबनानै लाना फैनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो ओ सामखौहाय ओ सोमना दोनथनांगौ लाना फैनानै जा जिनिर थायो बेफोर खारहोनो थाखाय जोङो सामखौहाय हरसे बा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोन
नंगौ नोंथां
बेनि उन ओ बिदिनो दांब्रुबनाबो लाना फैजायो आरो हाथाइनिफ्रायबो जों बायनानै लाना फैजायो। बिदिनो जोङो सोमना दोन खांनानै अखाननै बा खानसेनि गेजेराव उनाव जों बेखौ बोखांनानै आरो साफा हुबावनानै जों बेखौ साफा खालामनानै ओ जा बेनि दाखोन आरो बेखौ दानसनो गोनां जायोनालाय बे खौ दानसनानै जोङो दा खोनखौ गारनानैहाय आरो सोमना दोनो आरो दसे समनि थाखाय ओ जा बेयाव बिदै थायो बे बिदैया जाहाथे ओंखारलाङो मानोबा बे बिदैया थाबाथाय जों जानो गोथाव मोना एसे ख्रेब ख्रेब मोनो बेनि थाखाय फाय जों दानसनानै दा खोनखौ बोखारनानैहाय एसे गोबाव सोमना दोनबावो संनायनि सिगांहाय बिदिनो जोङो औ बिदिनो जोङो ओ बेखौहाय
नंगौ नोंथां सामआ गोबां रोखोमनि थायो नोंथां जेरै साम दाब्ला साम खिंख्रि दाउखा साम बायदिबो मोनो जोङो दैमा दंगआव हाखराव फुख्रियाव।
नंगौ नोंथां औ खोनादों नों थां
बिदि अ बिदिनो जोङो बे सामखौहाय बिदिनो औ बे सामखौ सा
सामखौ जोङो गोबां मैगंजोंबो जाजायो। नोंथां
लाव राङालाव बेफोरजोंबो जाजायो जोङो औ
जोंबो रुदबना जा
औ औ आं बे सामखौहाय बिराद गोथाव मोनो आङो
नंगौ नोंथां सामखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन मोननो थाङो नोंथां
औ औ बिदिनो जोङो साम फाग्लाबो थायो साम लादाय बेफोरखौ जों जाया जों खायफा खायफा सामखौ जाया खायफाखौ जायो। न औ बिदिनो जोंनि बर हारिनि ख्रि होननो थाङोब्ला आरो जो जेरै अनला खारैजों औवा मेवाजों अनला खारैखौ खौ मारै सङो होनोब्ला जोङो अनला खारैखौहाय फार्स्टआवहाय माइरंखौ सोमना दोन्थनांगोन बेनि उनावहाय जोङो माइरंखौ अ दसे गोबावनि थाखाय ओ रुइनो थाखाय जोङो बेखौ सोमना दोननाय जायो दैयाव बेनि उनाव बेखौ ओ द थ्रिस मिनिटसो जाबाथाय बेखौ जों खांनानैहाय दसे ओरैनो सा ओ फिलिखायावहाय जोङो फोराननो थाखाय जोङो ओरैनो थिखांना दोनो बे माइरङा जेब्ला दैया रानगोन अब्ला जोङो देनानैहाय अम जा जों अनला खारि संगोन बे अनला खारियावहाय जा औवा मेवा होगोन औवा मेवाखौबो थिग बिदिनो जोङो औवाहाय गोरलैखौहाय ओ रजनाय गोरलै औवाखौहाय जोङो अ दानना लाना फैनानै फिसा फिसा मिजि मिजि हानानैहाय खारै एसे होनानै बे खारैयावनो जोङो खारै गोथांखौहाय बे औवा मेवइआव होनानै जोङो ओबद अ दानबाय थाज जायो आरो बेदिनो जोङो। बेखौ सारायाव होनानै दो खारै इसे होननानै खोबना होनानै एरबायथ थानानै बेखौहाय ओ गोदौबाथाय जा जोङो अ देना लाना अनलाखारै बेखौ जोङो फ्रि फ्रि सारना होनांगोन आरोखि। ओ बेखौ सारना होखांनानै जोङो नानै दोनथ जाया मानो होनोब्ला अनला खारैया ओ सारायाव ओ खामथाबनोबो हानाय आरो खारै ओंख्रिया गोदौख्लायनो नागिरो बेख खौ जोङो बिदि खोबनानै दोनजाया बेखौ जों एरना होबाय थानांगोन आरो फ्रि फ्रि सारना होनानै अ बेखौ जों एरनानैहाइ बिदिनो ओ जोंनि ओन सोलावहाय बि दि आङो संनायखौ नुनो मोनो थिग बिदिनो औ नारजिजों अमा ओ सबायजों ना गोरान बेफोरखौबो जोङो ओ बरनि मै-मैगं बर हारिया जाग्रा मैगं आरो बिदिनो जोङो। सबायजों दाउ खौबोहाय जों सबायखौहाय एव अ रुग्रोना लानानै दाउ बेदरखौबोहाय जों एवफ्राना लानानै जा बेयाव होनो गोनां मुवा जेरैहाय थाव पियास फालौ सामब्रां हायजें मस्ला मस्लि जोङो बेफ फोरखौ गासैखौबो होनानै ओं एवना लानानै जों बिदिनो सबयाव ओ स सब ओ एवफ्राननानै बेखौ जों सबाइखौबो ओ बेयावनो होजायो नङाब्ला जों सबाइखौहाय संग्रोनानै बेदरखौ ओ एवनानै दोननाय बेदरखौ बे सबाइ गोदौबा
नोंगौ नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो खारदै खारै ओंख्रै बर'नि खारदै खारै ओंख्रियाबो जेरैहाय जों खारदै खारै होनोब्ला जों गासैखौबो जागोन अ बाहाय बाहायहाय जेरै लाइ लाफा खु थ्रा थुन थुनि खुथा बेफोरखौ जों गासैखौबो होजागोन ओ जेरै लाव बिजौ पानिलाव पानिलाव राङालाव बिजौ बेफोरखौबो जों होजागोन आरो फाथो बिलाइ बिदिनो बेफोरखौ जों मिक्स खालामनानै जोङो मिजि मिजि हाना लाना सुनानै जों बेखौहाय मिजि मिजि हाना लानानै औ सारायाव होनानै बिदिनो बेखौ एसे खोबना होनानै रबनो होनानै जों खारैखौ होनानै खारैनि दैखौ खारै होनाय लोगोसे दै ओंखारगोन बियो दैखौबो एसे राननो होनानैहाय जों जा दै होग गोन बे दै गोदानखौ लखबनानै होनांगोन आरो। बिदिनो जोङो अ खारै ओंख्रियावहाय ना गोरान ना गोथां जों जि होनो गोसो बेखौनो जोङो ना गोथां होयोब्लाथ' जों बेखौ एव एवग्रोना लानांगोन ना गोथांखौबोहाय बिदिनो जा ओ अ जेब्ला जोङो बे ओ खारै ओंख्रिया ओ रुइगोन अब्ला जोङो साराय ओ सागं सारनानै होगोन बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय बेनि उनाव जों जा ना गोरान दोङो बा ना गोरान आरो ना गोथां दोङोबाथ' ना गोथांखौ एवग्रोनानै जों बे गोदौबथाय बेयाव अ लखबनानै जों होनो होनो हायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ मैगंखौ जों बिदिनो संनानै जानाय नुनो मोनो। औ नोंथाङाबो एस जे बर'फोरनि ओ जानाय मुवाफोरनि ओ ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोंनि बर'आवबो लाथा एम्फौ फिसिनायखौबो जा जायो बर' बर' सुबुंफोरा लाथाखौ थाखौ फार्स्टावनो एव रुग्रोनांगोन जुदि नोङो रूखां रुनायनि उनाव बिनि जिहेतु बाख्ला मोदोमनि जि बाख्ला बेखौबो गारनो हायो बख'नानै बिनि उनाव जों लाथाखौ एवगोन एवफ्रामो एवफ्रामनायनि उनाव जेरै जोङो फान्थाव मैखि बायदि बोस लाथाखौ संनाय जायो। फान्थाव खिखौ हाग्रोना लानांगौ फार्स्टआवनो हानाय उनाव साराय गुदुङाव थाव होनानै होग्रोनांगौ लाथाखौ एवफ्रानानै लाखांनायनि उनाव होनांगौ सुं संख्रि फालौ बायदि होनानै जों मोजाङै संना जानो हायो लाथा एम्फौखौ आरो गुबुन गुबुन राहायैबो जों संना जानो हायो लाथा एम्फौखौ। लोगोसे आरो जोंनि सिम फाथो मैगं फाथोखौ जो जोङो मैद्रुबो जानो हायो एवनानैबो जानो हायो। औ फाथोआ
औ जों फाथोखौहाय जों गोथाङावहाय बेखौ फाथो होनो आरो फाथो होनो आरो ओ जोङो बेखौ फोराननानैबो दोन जायो। ओ बेयो जेल्बा फोरानानै गोरान जायो बेखौ जोङो नार जै मैगं होनो। ओ नारजैखौबो जों अमा बेदर ज जों दाउजों ना जों बिदिनो रोखोम रो खोमनि बानायनानै जाजायो आरो अ बिदिब्ला जों नोंथां ओ बे सावरायनाय खौ बेयावनो दोनथ जागोन नामा औ नोंथां जों सावरायनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै
औ दे बिदिब्ला बे दोनथनोसै
औ नोंथां दे
ओं